औ
हेलौ
हेलौ
मोजां खोनायाखैलै ओ हेलौ ओ खोनाबाय
औ मा खालामदों नोंलाय
औ खोनाबाय दङ ओरैनो जना दं नोंलाय नोंथाङालाय
उम उम बेफोरनि औ दङ जोङो ओरैनो जिरायनानै सानजौफुनि
बिब्दिबा जोङो दिनै टपिकखौ मानानि सायाव सावराय गोन
गरम बोथोराव बोरै थांना थानो हागोन मोजांहै बेखौ सावरानोसै
औ औ औ औ दे होमबालाय जों बेखौनो सावरायस्लायनोसै न बिदिबा
नोंथाङा आंनिफ्राय माखौबाफोर मिथिनो लुबैदों नामा
नोङो नोंथाङा बुंग्रोदो
थानांगौ बोरै बोरै
औ औ
दे बिब्दिबा आं सिगाङै जागायजेनग्रोनोसै जोंहा बोथोरा दाथ सोलायबाय नङासै होनबा
गुसु बोथोरनिफ्राय दा गुदुं औ गुदुं बो थोरसिम मोनफैबाय दा बे गुदुं बोथोराव गाव गावखौ जोथोन लानाया गोनां होननानै आं सानो
मानो होनोब्ला दिनै जोङो बोथोरनि दुंनाया थांनाय बोसोरनिख्रुइ देग्लाय एसे बारासिन जोंनिथिंजाय जानो हागौ नोंसोरनिथिंबो बारा खोमा न
औ बारायानो जोंनिथिंबो बारायानो
दा बे समावहा जोंहा दुंनाया बारा जादों अखाया खम जादों नालाय
उम
थानो माने जोङो उसुबिदा मोनदों बेजों लोगोसे मा जोङो बेबायदि गरमाव बांद्राय जुदि दुगैबाय थायोब्ला लोमजा साजा जानो गोनां जायो। बेनिखायनो जोङो गाव गावखौ जोथोनै लाखिनाया जोंनो जोबोर मोजां जानाय लोंनायनि सायाव थानायनि सायाव नायनाया जों गाव गावखौनो जोबोद गोनां होननानै सानो जुदि जोङो जानायजों लोंनायफोरखौ मोजाङै जोथोनै लायाब्ला
जिरायनायफोरखौ दुगैनाय। फोरखौ जोङो मोजाङै दुगैयाब्ला गावनि देहाखौनो जोथोन लायाबा जोबोद लोमजोनो हागौ। आरो खोनानो मोन्दों आथिखालाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों
उम
उम
सानसेनि दुंनाय बिदुं दुंनाय बा साननि बिदुं दुंनायनि थाखायनो गुबुन हादोरावहा जिउ गोमानायखौ। जों खोनानो मोन्दों मैया दाखालिनिखौ बाथ्राखौ। दा बिब्दिनो जोंनि आसामावबो जोंनि। उदालगुरि डिस्ट्रिकनि रौथायावबो जोबोद बिदिनो दुंदों दुंनायजों मानसिफोरा थानो हाया हाया जादों। बेनिखायनो आङो गावखौ जोथोनै लाखि नाया दुगैनायफोरखौ जोङो एसे मोजाङै बोथोर नायनानै सम आरो बांद्राय फेननि बा बा फ्रिजनि दै लोंना होननानै आं सानो नों थाङा मा माखौ बाहायनाया मोजां आरो मा माखौ बाहायनाय हामा बेखौ नों सानो?
आं आंनि सायावबा गरम बोथोराव जोङो बांद्राय ओ सान्दुंनि माबा मा होनो सोमोन्दो लानाङा आरो एकदम बहेरायाव ओंखारनाङा आरो न'निफ्राय। ओमफ्राय ओंखारबाबो दसेनि थाखायल' गोबावद्राय थानाङा खर'बो सागोन देहा बोरैबाबो मोनगोन देहाफोरखौ दुरबलबो मोनलांगोन।
औ।
ओमफ्राय दै ल
औ।
दै लोङाबा ओरै थबो बोरैबा देहायो बा जालाङो दै लोङाबा दा बिराद गरम दै लोङाबाबो जानाय नङा ओमफ्राय बिदि बां्र जोो दै फ्रिजनि लोंबाबो बिदि गगा मोनगोन बुजुनाय जागोन
औ।
उम। आरो जोङ लाहेरायाव ओंखारबा ओरैनो साथा लाना थांनांगौ।
औ।
नोंथाङालाय मा सानो बेखौनो।
औ आंबो बिदिनो सानो जोङो आं बुंनाय बायदिनि दैया जोंनो थाखाय जोबोर मोजां नाथाय आं दैखौ गुसु। खौ आङो। नर्मेल दैखौ जों जोंनि देहानि थाखायबो साबसिन बेनिखायनो आंसिनो नरमेल दैया जों खौ बाहायनांगौ।
उम। ओमफ्राय जानाया लोंनायावबो जोङो मोजाङै जानांगोन नङाबा।
गरमजों सम सम मैगंफोराबो हामा जालाङो
उम
जोंना बेदरफोरखौ एसे खम खालामनांगौ जोंना बेसे हायो मैगं थाइगं गोथां मैगं फिथाइ सामथाइफोरखौ जानायखौ आङो मोजां होननानै सानो ‌। नोंथाङा
आंबो बिखौनो सानो दा। दा नों नों जि बुंखो जेरै जोंहा बे गरम बोथोराव नांद्राय अमा बे दर जा आरो बिदिनो टावउननि बुस्थु जाबा देहाफोरा हामा जालाङो आरो उदियाबो हामा जागोन।
औ नंगौ नंगौ आरो नोङो सानो नामा बे गोलोम बोथोर बोथोराव औ औ बुं दे
बुंलाय बुंग्रोदो।
नों सानो नामा बे गोलोम बोथोराव जोङो बेरायनायखौ गोबां खालामनांगौ आरो बेरायनायनि गेजेरजों जों जेबो जाया होननानै ना ओरै सानो नोङो गोलोम बोथोराव जोङो बांद्राय बाहेर ेराव ओंखारोब्ला बांद्राय बाहेरनि बार जायोब्ला लोमजायो होननानै
आंनिबा गरम बोथोराव बेरायनाया
औ
अ गरम बोथोराव बेरायनायबा जोङो ओ हाजोथिं बेरायनो हागोन मानोना बिथिं इमान गरम नङा ओमफ्राय बाराबो फ्रेस आरो। दा जुदि जोङो नर्मेल जाखाथि थाङोबा बिराद गरम बेयाव बेफोराव जोङो माबा थाङाब थाङाबाबो जायो आरो। ए
औ
जुदि हाजो थाङो बिथिबा थान्दा मोजां फेरेस बार बारायगोन। मोजांबो मोनगोन नोङो देहाखौ। बिदि आरो आंनिबा थां नोंथाङ मा सानो?
नोंगौ नों बुंनाय बायदियानो ओ नाथाय जोङो हाजोथिं थाङोब्ला बिथिं बिफां लाइफां दोङो अक्सिजेन बार दङ। गुसु बार बारो नाथाय जों माखासे स्पटफोर दोङ जेरै ओ बेरायग्रा जेरै जोंहा दै बाजरुम बा दंग'नि दै बा जाम्फै दैमानि दैफोराव दुगैनाय बा सुइमिं पुलफोराव दुगैनाय बेफोरखौ जों खम खालामनांगौ होननानै आं सानो आरो। ए माबायावहा बेरायनो थाङोब्लाबो बेफोरनिफ्राय जों एसे गोजानाव थानाया मोजां होननानै आं सानो आरो जोङो बरफफोर जानाय जानाय बरफफोर दङा जोंनियाव आइसक्रिमफोर दङ। गुसु जानाय बेफोरखौ जों खम खालामनांगौ बेफोरनि गेजेरजों जों देहायाव गोबां बे गोलोम बोथोरावहा जोङो गोबां देहाखौ खस्थ' होनाय जायो होननानै आं सानो। आरो जों एसे लोमजानाय मोनोब्लानो
उम
जों फाहामसालिनिफ्राय फाहामथायखौ एसे लानाया मोजां होननानै सानो। खायफाया साननो हागौ एसेल'सो लोमजादों होननानै नाथाय बे गोलोम बोथोरनि समाव जोंहा लोमजानायफोरा एसे लोमजानायावनो एसे फार्स्टनिफ्रायनो नायोब्ला मोजांसिन होननानै आं सानो नङाब्ला हरखाबै लोमजायोब्ला गिथाव महर लायो होननानै आं सानो आरो नोंथाङा मा सानो बेनि बेलायावलाय
जु थाबनो रे गरम बोथोराव बिथि
औ।
ओमफ्राय जुदिखौ गवा मोननैखौ थाबाय रायलायबा बिदि बारा जोन आरो थाबनो
औ औ नंगौ।
उ
दा नोंसोरनिथिं बेसे डिग्रिसो थाङो साननि दुंथाया
थांडो दां ओ ओआ बेसेबां थाङोथाय नायनांगोनसो माबा थांदों।
दिनैनिखौ नायाखै आरो जेनेबा न' दिनैथिं जोंनिया थामजि जि बायाव दङ दिनै सेलसियासआवहा
जोंनिथिं जोबोद गरम दिनै मैयाथ' जोंनिथिं इसे बांबावदोंसोमोन मैया न' सिंनि फेनखौनो लानो हायाखै जों बिफां सिङाव थाबोबाबो आगोर मोनाखै नोंसिनिथिंलाय माबायदि मोनबाय नै बोथोरालाय
एखे माने एकदम न' सिङाव थाबाबो फेन लानानैबो गाहाय मोनाखै गरमजों थानोनो हायाखैमोन। बिदि ओम
दे बिदिबालाय‌।
औ बिदिब्ला नोंजों रायज्ला मोजां मोनबाय जों बिदिबा बे समाव सावरायलायनाय
दोनथ'नोसै औ देलाय